औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
आं दा ओरैनो दङ दंनाया
अ नोंथांनो कल हरनायनि ओ जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावराय जागोन।
टपिकआनो जाहैबाय दैज्लांनि बागै आरोना। दा दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां समाव जोङो बयहाबो माने गावबा गाव माइ आबाद मावो नङा होनोमब्ला? ओ-ओ माय आबाद हेल'
औ दे बुं
ओ नोंथाङा खोनायाखै नामा अ दैज्लाङआवथ' बयहाबो औ दैज्लाङावथ' बयहाबो गावबा गाव माइ आबाद मावो नङा होनब्ला
औ नंगौ।
औ ओ दैज्लांआव- माने मालाबा समाव गोबां अखानि जाहोनावबो माने दैज्लां समाव बिराद ओ दैबानाफोरबो जासावो आरो दै लोमसावो दैज्लां समाव खहाबो दं बेराफारसेथिं ओ जोंनि थाखाय मोजांबो आरोना जोङो समाव दै मोनो आरो दैजों लोगोसे जोङो ओ गोबां माइ आबाद मावनो हायो। आरो मालाबा समाव बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जोंनि ओ ओनसोलाव माने दैबाना जाफैयो आरो। दा बेफोरनि थाखाय थाखायबो जोंना गोबां खहा जायो दाउ अमा फिसिनायफोराव। ओ बा वबावबा थांनाय फरायसालि थांनाय। बा अबावबाफोर माबा मोनसे ओ हान्था मेला खालामनायफोराव गोबां खहा जायो आरो।
औ!
दा माइ गायनायनि फारसेथ' जोंहा गोबां मोजाङानो जायो। ओ जोङो माइ गायनानै दै दै प्रबल मोनोबा जोंना आबादाबो मोजां जायो। नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
ओ दैज्लाङाव जोङो बांसिनानो माइ आबाद मावनायखौनो बांसिनानो नुनो मोनो आरो। ओ दा नोंथाङा दैज्लांनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो।
जेनेबा दैज्लां बोथोर बुङोबाथ जोंनिथिं बिदिनो जायो जोंनिथिंलाय एसे खम जायो। बेफोरबायदि दैबाना दैबाना जानाय माबा जानाया। दा जिहेथु जोंहा एसे बोरि जायगा हिसाबै माने गोजौ हिसाबै जोंथिं बारा हसेबां बेफोरबायदि दैबाना माबा माबिफोरखौ जोङो नुनो मोना। अब्लाबो जोङो बे बेफोरबायदि आथिखालनि मुगाव आथिखालनि जुगायाव जुगाव जिथुनाखि मबाइलफोर दं बे मबाइलफोरनि गेजेरजों बा बेफोरबायाददि माखासे खौरांफोरनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो। जे गोबां जायगायाव बेफोरबायदि दैबाना जानाय न' बुखारलांजानाय माबा बेफोरबायदिनो बोरमा बोरमा, दाउ मोसौ, अमा बेफोरबायदि बुखारलांजानाय बा हाजो एरिया गिसि गानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो।
औ! दा नोंथांमोनखिजाय ओ माने दै दैनि बागै माखासे खहाफोर गैया आरोना? ओ हेल' नोंथांनिखौ खोनाफैयासैलाय। हेल' ओ हेल' नोंथांना एसे नेट प्रब्लेम जादों खोमा खोनाफैयासै। हेल' हेल' हेल'
गायोब्लाबो जोङो बिदि माखासे गोबां खस्थ' दैनि जगारफोरखौ जोङो खालामनो गोनां जायो। जेरै बेफोरबायदि माखासे बरिंफोरखौ जोङो गायनानै गायनो गोनां जायो।
औ
औ दा जोङो फ्राय बागैनो आसामाव बांसिनावनो बांसिनावनो माने जोङो दैज्लाङाव बे माइ आबादखौ गायनाय नुनो मोनो।
औ!
जिथुदिनो नांगौ जानायलाय बेयाव जोंनिथिंहाय बिदिनो बांसिनखौ नुनो मोनो आरो‌। दा बिनि गेजेरावनो आं बुंनो थां बुंनो बुंनो सानदों जे मानोे जोङो माइखौ बोरै गायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो नामा सानदोंमोन आरो आं।
औ फोरमायना होदो नोंथां।
औ अब्ला माने जेनेबा माइ गायनाय बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो माइ गायनो थाखाय खोथियाफोरखौ जोङो जगार खालामनो गोनां जायो खोथियाखौ जगार खालामनो बुङोब्ला जोङो जिथुनाखि ओ थांनाय बोसोरफ्राव जोंहा थिनानै दोनखा माखासे ओ माइलिफोर थायो जेरै माइफोरखौ जोङो थिंनानै दोनखायो जोङो बेखौ खालमासि माइ गायगोन बा खोथिया फोगोन होननानै जोंहा थिना दोनखानाय थायो। दा बे जोङो थिना दोनखानायखौ बस्थायाव सोनानैहाय जोङो बेफोरबायदिनो दैयाव बा फुख्रियाव जोङो बेखौ सानथाम बा सानब्रै बेफोरबायदि जोङो दैयाव सोमनानै दोनाय जायो। आरो बेबायदिनो दैयाव सोमनानै दोननायनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै ओ गुवार जायगा दाबसे हो दाब बिसोर बिदिनो गुुवार जायगा लानानै बेखौ फेनलानानै बेफोर बायदिनो लाइ बिलाइ बा थालिर बिलाइ फोरजों जोङो खोमनानै दोननाय जायो।
औ
बेबायदिनो आरोबाव जोङो बेखौ साननै बा जेब्लासिम
नोंथांना एसे नेट प्रब्लेम जादों खोमा मोजां खोनाफैयाखै। हेल' हेल'
जि जायगायाव फोगोन बे जायगाखौ जोङो थियारि खालामना लानाय जायो जेरै खोथिया थिल दा बे जोङो खोथिया थिलिखौ जोङो हालौवनानै बेयाव दै सोनानै मोजाङै बेखौ फोमोननानै लानाय जायो आरो बेखौ जोङो मोजाङै फोमोनलांनायनि उनाव बेयाव मै होनानै मै होनानै स्लिम स्लिम खालामनानै गेजेराव एसे गोजौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा जिहेतु अखानि दैया बे अखानि दै बा दैया जमा दाबसेयाव जमा थायालासिनो
फारसेथिं एसे गलाङो जिहेथु जाहा ओ जुदि दैया जमा थ थायोब्ला बे खोथियाया गाज्रि जागोन बा माइआ खो ओ जि माइज्लि सारनाय बे माइज्लिया सेवगोन बा गाज्रि जागोन बेनि थाखाय जोङो फारसे गोजौ बा गुबुन फारसे जायगाथिं गलांनाय जोंहा बेखौ खालामनाय जायो बेनि उनाव जोङो जायगाखौ बिदि समान खालामखांनायनि उनाव खोथियाखौ जि गाजा खिलिनो थाखाय खोबनानै दोननाय जोङो बेखौ लाना थांनानै बे खोथिया थिलियाव जोङो सारहैनाय जायो खोथियाखौ फोनाय जायो। बिनि उनाव ओ मास मोनसे बा दास दान मोनसे बा बेफोरबायदिनो दास दान मोनसेनि एसे बारासोनि उनाव जोङो खोथियाफोरखौ फुजानाय महर नुनो मोनो दा फु फुनानै जोङो बेफोरबायदिनो आरोबाव जि ओ बे जेब्लासिम फुजानाय जायो अब्लासिम जोङो बेफोरबायदिनो दुब्लिफोरखौ हालौना लायो गायनो थाखाय थियारि खालामना लायो। बेबायदिनो आलि दाननाय खोनाय हा फोमोननाय बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो मावना लानाय जायो। दा मावना लानाय बेफोरबायदिखौ मावखांनायनि उनाव जोंहा खोथिया फुनाय जायो। खोथिया फुनानै जोङो बेफोरबायदिनो खोथियाफोरखौ रानथिंनानै बे माइखौ जोङो गायनाय जायो। जों
हेल' नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयासैलाय। हेलौ
हालेवनाय बेफोरबायदिखौ जोङो हौवा मानसिफोर मावनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां एसे नेट प्रब्लेम जादों खोमा मोजां खोनाफैयाखै।
औ दाथा
हो?
औ दा खोनादोंना नोंथां?
ओं दा खोनादों।
औ
ओ मा बुंदोंमोन नोंथाङा? औ
औ माने जोङो जेनेबा बेफोरबायदिनो गोरलै गोरलै खामानि औ
औ औ औ खोनादों नोंथां।
अ माने जेनेबा जोङो दा बेबायदिनो गोरलै गोरलै खामानिफोरखौ हिनजावफोरखौ बांसिन मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जायफोरा बोलोनि खामानि जेरै आलि दाननाय खोनाय हालौनाय बेफोरबायदिखौ जोङो हौवा मानसिफोरखौ बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो। फोथाराव
ओं ओं
आरो बिनि उनाव जेब्ला माइआ खिलि नोंथाङा माइ हानायनि सायाव फंनैसो बुंनो सानो नामा?
ओ बुंनो हागोन नोंथां।
औ दे बुंना हो
ओ माइ हानायाथ' जोङो गिबियावनो माइआ जेब्ला गायनानै ओ मोनो। मोनखांनायनि उनाव जोङो माइखौ हाग्रोनानै लायो आरोना माइखौ हाखांनानै जोङो ओ मुथि खानानै गालाङो हानो हायि हायि मुथि खानानै गालाङो ओमफाय ओ बिनिफ्राय जों माइखौ हाखांबाथाय मुथिखौ मा ओ मा होनो बजा सरनानै
दांग्रि
औ औ। दांग्रि दांग्रि सरनानै बिदिनो न' फारसे लाना थाङो आरोना आरो गोदोनि समावथ' बांसिन मोसौफोरजों जोङो मारा नायोमोन। मारा होयोमोन आरो माइखौ। नाथाय दानि समावथ' बांसिन ट्रेक्टर मेचिन ओंखारबाय। मेसिनजोंनो आजिखालि बांसिन थाबैनो जायो नालाय। मेसिनफोरजोंनो बांसिन मारा नायायो दानिया। बिनि उनाव लांखांनानै जोङो मि सिनजों मारा नासिगोन। मारा नाखांनानै बिदिनो माइआ रग' रग' ओंखारखायो नालाय। गोदोनि समावथ' मोसौ जों होबाथाय बिदिनो माइखौ जोङो संनायफोरजों बा माबा मोनसे बार सिबग्राफोरजों लानानै जोङो बे एसे एनै जिगाब थाबोनायफोरखौ जों सिबगारनो गोनां जायोमोन। नाथाय दा बिदि नंला। दानि समाव मेसिनजोंनो माने सिबगारनाय जानाय ओ रग' रग' ओंखारखायो आरोना। ओ बिदिनो मेसिनजों होखांनानै जोङो माइखौ बस्था बस्था सोनानै लायो। सोनानै लाखांनानै बिदिनो जों बाख्रिफ्राव सोनानै ओ दोनो सोना दोनखांनानै जोङो बिदिनो माइरं जोबबाथाय जोङो लामनानै एदिनो माइ मिलफ्राव मिल ओ मिल हैनानै राइस मिलफ्राव हैनानै जोङो ओ जायो आरो। औ संनानै जायो। ओ दाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय। ओ नोंथांजों दैज्लांनि बागै सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। ओम मिथियैफोरखौबो एसे मिथिनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथां उननि ओ उनफोरावबो नोंथां नोंथां जों ओ-ओ बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। बिदिब्ला नोंथां ओ दोनथ'लायनोसै नामा। औ औ।